औ हेल' औ औ खोनादों
ओं नोंथांङा लाय माखालामदों दायो
आं दायो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
उम
औ नोंथाङालाय माथो खालामदो
आंबो नै बिदिनो लामाफ्राव बेरायलाबायफैदों गामिनियावहाय बिदिनो दफा दफा बार जाफैदों आरो बेलासि बोथोरखाय
औ औ
औ।
नोंथांनाव आं माबा सोंनो होननानैसो खबर हरदोंमोन माने फन हरदोंमोन आरो।
अ सोंनो हागोन दे नोंथां।
उम।
नोंथांनाव इदिनो ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारगोना ओंखारा नोंथाङा? बिदिनो इउटुब फोरावहाय फेसबुक इन्स्टाफ्राव।
अ आंथ' माने बिदिखौ बांद्राय माबा आं आगारा आरोना होनोमबाबो इदिनो नायो आरो। इस्टावखौलाय सालायो इदिनो होमबाबो बेफोर इउटुब बिदि फेसबुकफोरखौ बांद्राय माबाया आरो नायो बिदिनो भिडिअ'फोर मेथाइफोर खोनासङो बिदिनो बिदि फिलिमफोर नायो आरो।
उम उम।
ओमफाय इन्स्टाफ्राव बिदिनो पस्टफोर
औ।
फथ'फोर आगारो आरो इदिनो मोनफा मोननै उम। नोंथाङालाय सालायनि सालाया बिफोरखौलाय?
खौ एसे सलायनायालाय सलायो आरोना रिलस फोर बानायनायालाय बानाया थेवब्लाबो पसखौ एसे हगारो
औ।
औ।
मोजाङानो।
औ।
औ नोंथांनाव माने मोनसे कुइसन सोंगौमोन आं।
सोंनो हागोन।
बे आथिखालाव जे ससियेल मिडियानि बागै गोबां मा माने खोथाफोर ओंखारदोंना जेरै ए आइफोर बेफोरनि ए आइ नि बागै नोंथाङा फंनैसो बिजिरनानै होनो हागोन नामा?
हानायाथ' आंथ' बांद्राय हाजोबनाय नङा। बिदिनो एफा एनैखौलाय हागोन आरो आङो।
औ एसेबाबो जागोन दे नोंथां।
ए आइनि बागैथ' जों मिथिनो मोनो मोजांनिबा मोजांनि खामानि गाज्रिनिबा गाज्रिनि खामानि थेवब्लाबो जों बांसिन मोजांखौ मो ननो हायो आरो बे ए आइ आवहाय। जेरै भिडिअ' इदितफोर ओमफ्राय खोथाबा थ्रा रायज्लायनाय जेरै ट्रेन्सलेट बर'नि आरो गोबां मिथिनो मोनो जोङो।
औ औ।
उम बेफोरबायदि जोङो ए आइ आवहाय मिथिनो हायो आरो।
औ औ नोंथां।
उम उम उमह।
नोंनि एन्सार होनायाथ' थिगानो जादों।
ओ मिथिला जागोन ना जायाखै नोंथाङासो मिथि
जादों नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंब्ला सोंनो हागोन।
सोंनायाथ र एफा एनै सोंसै
औ
नोंथाङा माने मा बिबारखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना नआव इदिनो
नफ्राव एफा एनैाथ फुलाथ थाखागोन अउ माने मा मा जातनि फुल दं इखौ एसे बुंफोरना होदो? आरो माने फुलखौबो बुंफोरदो ओमफ्राय नोङो मा जातनि फुलखौ बांसिन फसन जायो बेखौ खौ बुंदोआरो एसे।
औ औ जोंनि नआवथ
औ।
जोंनि नआवथ बांद्राय बिदि बिबारफोर गैया आरोना। एफा एनै दंसाबो बिदिनो गलाबफोर ए
औ नोंथां बुंदे।
गलाबफोर, गेन्दाफोर बिदिनो जबाफोर दं आरोना
औ।
जबा इदिनो दाउदै फुल ना मा होनो बेफोरबायदि जेरै गलाबबो थायो गुफुरबो थायोना
आ।
आरो एलभेराफोर दं बिदिनो
औ।
बिदिनोसैआरो आंथ बांसिन गलाबखौनो मोजांसिन मोनो मानो गलाबखौ साबसिन मोजां मोनो आं।
औ।
अ नोंथांनि नआवबो दंजानांगौ?
औ आङो माबाफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो दाउस्रि आथिंफोरखौ बिराद मोजां मोजां जायोना दाउस्रि आथिङा बिब्दि बयामफ्राव सोनानै दोनबा लारि लारि बिराद मोजां मोजां दङ जोंहानावलाय।
जुमा बारबाथाय
रस फुलबो दंबाबो बेफोरनि गेजेराव आङो बे दाउस्रिआइथिंखौ मोजां मोनोआरो
औ।
जबाबो दं जोंहानाव बेफोरबायदि रस फुल नोंथाङा औ बे गोदोनि खेलाफोरनि बागै एसे बुंफोरना होदो।
माने गोदोनि गेलेनायफोरनि आरोना?
औ।
गोदोनि गेलेबोनाय बायदिथ जोङो गिला गेलेनायफोरखौ नुनो मोनो बिदिनो गिला फिसा गेलेनाय आरो इदिनो आमाय जुमायफोर
औ।
खर खान्नायफोर गेलेनाय इदिनो इजिं मिजिंफोर बिदिनो दाउला सौलायनाय
औ।
बेफोरखौ गेलेयोमोन आरोना गोदो गोदायफोर माने आंबो मोजाङै मिथिया नाथाय लेखाफ्रा मोनबोदों आरो बेफोरनि सोमोन्दै। एसे ब्लाबो दानि जुगावथ' बेफ फोरखौ नुनोनो मोनला माने गुबुन गुबुन जाजोब्बाय आरो जेरै खाबादिफोर फुटबल
ओम
फोर खेट गेलेनाय
औ
बि दिनो बिनो हखिफोर बेफोरखौ नुयो आरो आरो खाबादिफोर
औ औ थिगानो नोंथां हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
ओम ओम
बिथांमोनहा जोगोनाद बाय गायगोन ना गाया जोगोनादफोर इदिनो
जोगोनादखोथ' गायो जोंहा बिदिनो बोसोरफ्रोमबो एसे एनै गायो
औ
माने जोगोनाद दालि
ओम
बेफोरखौ
औ
गायो आरो माने इदिनो जोगोनाद एफा एनैयैनो बांद्रायबो गाया
औ
औ नोंथांमोनालाय मा माथो मैगंफोर गायो न'आवलाय
जोंहा बेफोरबायदिनो जोगोनाद गायो भिन्दि गायो ओमफाय सबाय बिमाफोर गायो गाजर गाय यो दुन्दियाफोर फैयो इदिनो आलुफोर गायो आरो न'खराव
मोजांआनो
औ
उम
बिथांमोनहालाय न'खराव साबैसे दंगासै
मोजाङै खोनायाखै नोंथां
बिथांमोनआ सोर सोर दं न'खराव
अ जोंङा न'खराव गासै सातजौ दं आरोना दायो
औ
बिदिनो आइ बिदा सानै आरो फंबाय बाजै सासे दं इदिनो बिदानि फिसाला दं आरो इदिनो सातजन जायो जोंङा न'आव नोंथांमोनालाय साबेसे दं न'खरावलाय
ब्रै दं आरो बिथां बिमा बिफा बिनानाव आं
औ औ मोजाङानो
औ नोंथां
अ बिनानावालाय क्लास बेसेबांथो मोनखो
ना दासो सेभेनाव मोनदों
अ
उम नोंनालाय फंबाइालाय खैयाव मोनखो
जोंनाथ' दासो मानि क्लास नाइनाव आरो ना दासो क्लास नाइन मोनदों औ औ खोनादों
ओं ओं बुंदे नोंथां
माने जोंना फंबाया दासो क्लास नाइन मोनदों आरोना बांद्रायबो गिदिर जाथ'वाखै बिदिनोसै फरायनायालाय बोरै सोलिदों नोंथां नोंनिया
आंनियाथ' मोजाङानो थिगानो
उम
नोंथां नालाय
आंनाबो बिदिनोसै गेजेरावनो बांद्राय गाज्रिबो नंद्राया आरोना
औ
बांद्राय माबाबो नंद्राया मोजांद्रायाबो नङा बिदिनो गेजेरावनोसै
उम बिथां जाथ'सिगोन खोमा ना दिनैनि थाखाय
औ औ जागोन दे नोंथां
औ दे